हेल' नोंथाङा फ्रि दङ ना नोंथां?
औ दं औ नोंथां।
अ नोंथांनो फन हरनाय जाहोनानो जाहैबाय जे नोंथांनो मोब्लिबनि सायाव एसे आयदा लानो सानदोंमोन नोंथां।
अ अ जागोन दे।
आरो नोंथां एसे दा सावरायलाइनसै नोंथां होमबा नङा होमबा नोंथां?
औ जागोन दे जागोन।
उम। नोंथां दाथ' जों मोब्लिब होनोब्लाथ' जों दा जेराव मेराव मोब्लिब बुंनाय जाबाय जों नङाहोमबा नोंथां?
औ औ।
उम। आगोलनि बायदिबाथ' साननो थाङोबाथ' जों आगोल जों मोब्लिबखौनो नुनो मोनाखैमोनदां नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
आगोल जिबायदि जोङो साथि होनना बुङोमोनना नोंथां।
उम उम।
साथि लोङोम मान लेम्फोर लागायनासो जोङो थायोमोन जे मा होनोमोन गेसनि बेफोरबायदि केरासिन बाहायनाय जायोमोन आगोल नङा होमबा नोंथां।
औ औ औ।
दाथ' नोंथां बेदि मोब्लिब फैनायनि उनाव बेफोरखौ जोंनो जोङो बावहरनायानो जाजोबबाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
अ नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन नामा? मोब्लिबनि सायाव।
दाथ' माने मडार्न जुगजों थाङै थुङै जों माने मोब्लिब नङाबानो थानो हाखलाना?
उम उम।
जेराव मेराव लाइट लगायजोबबाय बे लाइटखौ सालायनोबोथ' मोब्लिबानो नांगौ। आरो लाइक नङाबा मानसिया खोमसियाव बोरै थानो। दाथ' ओमफ्राय मा होनो नोंथां बुंनाय बायदि बै केर'सिननि साथिफोरखौ जलायनानैबो थानो हाला आरो। बेजों बेसे सोलिनो माने कारेन्ट नांथारगौ मानसिनो। आरो कारेन्ट नङाबाबो जों जे मबाइलजों जे जानबुंजों जों दा रायजायलायगासिनो दङ। बेखौबोथ' सार्च खालामनो नांगौ बे नङाबानो। जों मानसिफोरजों गोजाननि गोजाननि मानसिफोरजों मारै खबर लालायनो आरो। माबा मोनसे गोनांथिनि। खामानि दङबा जोंनाव मा माबा मोनसे जों डकुमेन्ट। बेफोर हरनो थाखायबोथ' जों जानबुं बाहायोना
औ
थ' बेखौ नांगौ आरो दानि सायावथ' मा होनो दानि जुगाव। बेटारिजों सोलिग्रा। गारि एरि फैबावबाय स्कुटिनो फिलफिलिनो। ना थथ' होनो बेफोरबाय। थ' मानि बेटारि चार्ज होनो मोब्लिबखौ नांगौ।
औ।
मानि गारिसिनथाय दाना दानि जुगाव मोब्लिबनि सायाव नारसिननाय बायदि जाबाय आरो ना। मोब्लिब नङाबानो बेफोरबो सोलिला थारमानिे पेट्रलखौ बेसे बायनो। बेफोरखौ पेट्रलखौ बाहायबाय थाबाबो जोंना माबा मोनसे खहा जायो जोंनि। मिथिंगाया माबा मोनसे खहा जायो बेफोरखौ नायनानैसो जोंनि बे इन्जिनियार बा। जोंनि बे गोरों माबामोनहा सारमोनहा बेफोरखौ बानायदों। जे मोब्लिबखौ बाहायनानै माबानो पेट्रलखौ। एसे खम बासि बाहायनो बिदि होननानै बानाय। बेफोरखौ नायनो थाङोबा आरो। जोंनि मेर्ला बुस्थुफोर दङ न'नियावनो जों बाहायो।
औ।
बे जाय मोब्लिबजों। माबा जायो आरो बाहेर जायो टाउन सहरफोरावथ' इनभारट। रनोरिजनो रेरिजेटनो। बेफोरो गासिबो मोब्लिबजोंनो बाहायनाय बुस्थु होनजायो आरो बे। गैयाबाथ' बिसोर सलिया अब्ला।
मोब्लिब फायनानै मोजां। मोजांसिन जानाय नुदोंना हामा जानाय नुदों नोंथाङा एसे सावरायना नागोनबा।
अ मोजांबो जादों। गाज्रिबो जादों मोजाङा जाहैबाय जोंनि दे टु दे लाइफ जोंनि जे सानफ्रामबो दिननि जों बाहाय बाहायनाय मानाय। फोर जों जे खस्थ' मोनोमोन। लासै लासै मान जोंनि खस्थ' खमायलांगासिनो दं आरो बे मोब्लिबा आरो ग या मानो जे मोब्लिबखौ बानायनो थाखायबोथ' जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो बाहायनाय जायो बुस्थुफोरखौ। ग' जेरै नायनो हायो गिदिर गिदिर देम बानाय ना। दै खाथिफोराव। जे जायगाफोराव दै बुरजा दङ दैमाफोराव देम गिदिर गिदिर बानायो। बेफोर देमखौ बाहायनानैसोथ' मोब्लिबनि। बे मा होनो दैनि कारेन्टखौ बाहायनानैसो मोब्लिब। खुब बानायायो नालाय
औ नंगौ नंगौ नंगौ
औ थ' जेला माने अखा बारा हायो अब्ला बे दैया बुंफबजोबनानै खाथिनि गामिफोर दङ बा बेफोरखौ माने बुखारलाङो आरो थह मानसिफोरनि थाखाय सुबुं माहारिनि सेफटिनि थाखाय बेसोर गामिफोरखौ हगारनानै थांनांगौ जायो बा बिदिनो मा होनो बिफां लाइफांफोरखौ दानस'नाय जायो बे मोब्लिबखौ बानायनो थाखायनो दा बेफोरखौ ओंखायनो जोङो मानो मा होनो कारेन्ट बुस्थु मोब्लिब बुस्थुखौ जोङो एसे नायैयै बाहायनांगौ जायो आरो जुदि जोङो फेनफोर अन खालामनानै दोनदोंबा न'फोराव जुदि मानसि गैयाबा बेखौ अन खालामनानै दोननायनि मा दरखार ना आरो बे गारिफोर जे सालायो जोङो बेफोरखौ अन खालामनानै दोननायनि मदार कार्ड जुदि नों गारिखौनो सालायाखैबा सोरबा सोरबा थायो जे गारिखौ अन खालामनानै संबाय थागोन मानसिफोरजों रायज्लायबाय थागोन दानो थांगोन आं मानो अफ खालामनो होननायनि थ' बेफोरखौ माने इसे इसे बयबो एसे इसे खम बाहायबानो मेरला माने मा होनो कारेन्ट बा मोब्लिब सेभ जायो जोंनि मिथिंगाया खम बुस्थु बेनिफ्राय लानाय जायो आरो जोङो जों एफा एफा खालामबानो गिदिर बुस्थु जायो नालाय थ आंना बेनोसै आरो बुंनाया नोंथाङाबो एसे सावरायना होबानो जाबाय
औ मोब्लिब दाथ' नोंथां जोहा आगोल जिबायदि बुंखनो थांबाय दङ दा सो मोब्लिब दाथ' जोङो मोब्लिब नङाबा जों थानोनो हाला नङा होमबा नोंथां नोंथाङाबो जिबायदि बुंनो थांबाय खोमसियाव माबायदि थानो होननानै
उम
आगोल आगोलनिबाथ' आगोलनो दाथ' जोबोद आलदा आलदा जाखाबायना नोंथां दा जोङो खोमसियाव थानोनो हाला दसे सम मोब्लिब गैयाबानो जोङो खोमसि मोननाय जाखाबाय नङा होमबा नोंथां आगोल जिबायदि दसे खोमसिबाबो जेबो मोनामोन दाथ' मोब्लिब गैया लोगो मोब्लिब गैयाब्लानो जोङो खोमसियनो जों बुंबाय थायो जे माब्लिबा माला फैगोन बेबा माला फैगोन जाबाय थायो जोङो दा मोब्लिबा जोंखौ जोबोद हेफाजाबबो होदो होनना बुंनो हायो नङा होमा नोंथां जाय जाय मोजाङै मोजाङाव बाहायनो रोंदो बिसोरनि थाखाय जोबोद हेफाजाब होदों मोब्लिबा जाय मोजाङाव बाहायनो राखै बिसोरो दाथ' जोङो बिसोरनो खहा खालामनाय बायदि जादों नोंथां दा खायफाया खहा खालामनायबाथाय नोंथां जोबोद बिल फैनायखौ नुनो मोनो नोंथां मोब्लिबाव खायफानिया खायफाया बेबायदि बिदिनो सब दा दा जोङो चार्जबोथ' नांगौ जोङो दा नै टट' होनना बुंदों नोंथाङा दा बेयावसो चार्जआव होनाय मटर गारिफोरा टट' आदि गारि ओंखारबाय चार्ज होनायनि बेफोरखौथ' नोंथांमोना लाबाबो चार्ज होबाबो माने नोंथांमोननि इसनाव माने बिल खाया नोंथां दा खायफान बेफोर गैया लाखानो बिदिनो सार्ज होनायल'आवनो जोबोद बिल फायना होयो
उम उम
दाथ' जोङो जोबोद मोब्लिबा जोबोद हहाय खालामदों होनना बुंनो हायो। नङा होनबा नोंथां? नोंथाङा मिथिगौ नामा जे मोब्लिबजों मा मा जोङो बाहायनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोनबा?
आं जेरै दासो बुंनानै थांदों आरो मोब्लिबजों जोङो गारि मथरबो बाहायबाय बे मोनसे थाबाय आरो। ओमफ्राय मोब्लिबजों जोङो इलेक्ट्रनिक बुस्थु होननाय जेरै दा मबाइल फन बा टिभि बा लेपटप बेफोरखौ सार्च खालामनानै जों बाहायो आरो।
औ औ
आरो मोब्लिबजों जोङो जे संग्रा खावरानि बुस्थुफोर थायो बेफोरखौबो बाहायो जोङो दाथ' हस्टेलफोराव बिनानो माने बाहायो आरो बिदिनो मा होनो दै फुदुंनो केटेल मोनसे इलेक्ट्रिक केटेल बा इन्डाक्सन होननानै थायो आरो मोनसे एसे जुदि बायसान्सनि हस्टेलाव ओंखामफोर मोनजाबायाबा बेहाय संनानै जायो। आरो बे बुस्थुआ जाहैबाय कारेनन्टजों सलिग्रा बुस्थु जोब औ त' माने जि औ औ जेराव मेराव नायो जों बेहायनो माने गासिबो बुस्थुआव मोब्लिबानो बाहायजायो।
औ औ
औ
दा जोङो बाय एसे गोजान जायगायाव दै नांगौबाबो मथर होननाय बुथुखौ मोब्लिबनिफ्रायनो लांनो हायो नङा हबा नोंथां मथरखौ जोङो सालु खालामनानै मटरनिफ्राय जोङो दैखौ दंखलाव लगायनानै जों मटरनिफ्राय दै ख बोना लाना थांनो हायो जेख जोबोद हेफाजाबबो होनाय नुहरदों जों नङा नोंथां
दाबो होमबाबो नोंथां जे खायफा खानि जायगायाव जोङो मोब्लिब नुनो मोना नङा मोनथां बिसोरो जाबाय इनभारटारजों सालायोबा सलारजों सालायो बिसोरो। दा जाय जायगाथिं दोङो मोब्लिब बिसोरनि थाखाय जोबोद मोजां जादों मोजां जानायखौ नुनो मोनदों नोंथां।
उम उम
नोंथांमोनहा बेबायदि दंबावो नामा जे जायगा जे मो मोब्लिब मोननै जागोन नोंथांमोना नुनो मोनला मा थिग दा जेथिंबो दा मोब्लिबानो जाबायमोन खायफा जायगायाव दङो मोब्लिब गैयै‌।
औ ओ मोब्लिब गैयै जायगाथ' दा नायनो थाङोबा गामिफोरावसो थागोन। आं दासिमबो बिदि गामियाव थांनो मोनाखै आरो। आं टाउनाव थाग्रा मानसि नालायथो थ जोंनिथिं थ' मोब्लिबनि जेबो मानिे मा होनो बेखौ आंखाल गैया आरो। मोनबाय थाखायो आरो जोंनावो न'आव इनभार्टार दं नालायथो। मोब्लिबा मालाबा समाव थांबाबो जोङो आनन्दाजखौनो मोननो नागिरा। ज इनभारटारनि थाखाय जोंनाव थाखायो कारेन आमफ्राय ओ जुदि नायनो थाङोबा नोंथाङा दानो सलार पेनेल निबारयाला रोदों आरो ना थ' बे मोब्लिबा बाहायनाया बारा जानायनि थाखायनो मानसिफोरा आरो बे जोंनि बे इन्जिनियार सारमोन बा साइन्टिस सारमोनहा बिदि बानायदों आरो। सलार पेनेलखौ जाहाथे जा जाय जायगायाव मोब्लिबनि बारा गोनांथि गैया बे जायगायाव सलार पेनेल खौ बाहायनानै कारेन्ट बा मोब्लिब बानायनानै बेखौ बाहायजायो आरो। बेबो मोनसे मोजां बुस्थु आरो जुदि सोरनाबा न'आव सोरनिबा न'सिम बा गामिसिम मोब्लिबा सहैयाखै अब्ला बिसोर बे सलार बुस्थुखौ बाहायनो हागोन जुदि
औ
मानि मा होनो फैसाफोर जेबो माबा गैयाबा बिदियैनो बायनानै बिसोरो बायहैनो हागोन आरो बारा दामबो नङा खोमा बुस्थुआ दिनफोराव बेखौ बिदिनो थिंफोराव खाब थानानै कारेन बा मोब्लिब बानायनानै लायो नालायथो बियो सान्दुंनि माबाजों बेखौ थिङाव खाबथनानै लाबानो अब्ला आरामनो बिसोरना माने गामियावथ' इमानबो नाङा नालायथ' बस बुस्थुफोर बाहायनाय बे एसेजोंनो सोलिनो हागोन आरो बिसोर
नोंथां जोंहा दा समाबो जाबाय नोंथां दा नोंथांजों मोब्लिबनि सायाव सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय थाबाय नोंथांनिसिम दे होनोमबालाय नोंथां लाखिथ'नोसै गोजोन्थों
औ दे नोंथां